औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों खोनादों ओ सानजौफु समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय ओ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनोखौ दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बिदिबा मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथाङा सावरायजागोन दे।
अ बिदिब्ला जोङो जोंनि बर' फोरबो बैसागु ओ बे फोरबोनि बागैनो एसे सावरायलायनो नामा नोंथां? ओ बिदिब्ला गिबियावनो नोंथाङा ओ बिदिब्ला गिबियावनो नोंथाङा आंनो बे बैसो बैसागु फोरबोनि बागै एसे फोरमायग्रोना होगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ बिदिबा आं जाखिनिखौ मिथि मिथिदों बे बेखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायना होनि नोंथां। बिदिनो जोङो औ ओ बैसागु बैसागु फोरबोआनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि बे मोनसे देरसिन फोरबो आरो बेखौ जोङो गासै गासैबो ओनसोलाव फ्राय नुफ्रामनो मोनो आरो बेयो बर'फोरनि मोनसे देरसिन ओ देरसिन एबा ओ बिदिनो बर' फोरबो आरो बेयो ओ बेखौ जोङो जा सातदिनहाय फालिनाय जायो आरो ओ सातदिन फालिबाबो जों बेखौ मोननै रोखोमै हाय फालिनाय जायो आरो जेरै मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु। जोङो गिबियावनो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो आरो ओ मोसौ मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनोबा जों गिबियावनो मोसौ थुखैनांगौ जायो आरो। जोङो जा मोसौ थुखैगोन ओ बै सानखालि जोङो फुङावहाय सिखारनानै बिदिनो ओ गावनि देहाखौ साखोन सिखोन खालामनाय बा न' बां फोरखौबो साखोन सिखोन खालामनानै बिदिनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ बायदिसिना आगजु एबा मुवा नांगौ जायो आरो जेरै ओ लाव ओ फान्थाव हालदै दिग्लिलिटिफाट एबा थाराय बिदिनो नांगौ जायो आरो। आरो बेखौ जोङो माला सुयो आरो। औ माला सुनो थाखाय जोंनो ओ जा औवानिफ्राय बानायनाय बा औवानिफ्राय मोननाय जा ओ औवा बेखौ खाथि जिरो आरो जोङो खाथि जिरनानै जोङो बेखौ जा मैगं थाइगं बेजों जो माला सुयो। माला सुनानै जोङो बेखौ ओ बिदिनो मोसौ मोसौनोबो गानहोयो आरो जों मोसौ गलि आव एबा न'नि उखुम मुन्दा बेफोरावबो खाना दोननाय जायो आरो जोङो। आरो बिनि उनावहाय जोङो औ मोसौखौ थुखैनो थाखाय बिदिनो दैमा एबा फुख्रि फारसे ला लाना थाङो आरो लाना थांनानै जोङो बिदिनो मोसौखौ थुखैयो बेयाव ओ मोसौ थुखैनायावबो ओ गोदोनि मोनसे खुगा मेथाइ दं आरो बे खुगा मेथाइखौ जोङो खनै -खनै ओ बिदिनो जा मैगं थाइगं हानाय बेफोरखौ सारनानै ओ मोसौखौ थुखैयो आरो। आरो मासौनि जा- जा दिरुं बे दिरुंखौ जोङो आरो बेनि उनावहाय जों मोसौनो फोथा फोनो आरो फथाया जेरै ओ खान्थाफोरनिफ्राय खान्था- खान्था खिथुफोरनिफ्राय हल'यो आरो जोङो हल'नानै जोङो बेखौ थाव गुबै जों एबा थावजों जोङो लागायनानै मोसौनो फोनो आरो। औ बेनि उनावहाय जोङो जा औवानिफ्राय औवाजों जोङो औवाखौ जों जेनेबा मोनथाम बिदिनो मोनथाम थुख्रा दानना लायो आरो दानना लानानै जोङो बै हांगाराव फोननानै मोसौनो मोनसे महर फोन महर बानायना होयो आरो मोसौनि बिखुङाव आरो औ बेनि उनावहाय जों मोसौखौ ओ उदाङै हगारना होयो आरो बै -बै सानखालि उदाङै हेंगारो आरो बेगदिना थहाय जोङो मोसौखौ औ फोथाराव एबा ओ फोथाराव जोङो बिदिनो गांसो जानो थाखाय दोनदाल होयोमोन नाथाय बे दिनखालि मोसौ मोसौनि सान नालाय जोङो मोसौखौ उदाङैहाय हेंगारना होनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव बेहाया जों जेब्ला मोसौ खानो स सम जायो अब्ला जोङो मोसौखौ ओ लाबोयो लाबोनानै जोङो बिदिनो मोसौनि नामाव जोङो फाला लागायो सोरहाबा थगि होयो आरो बिदिनो । होननानै जोङो मोसौनो ओ गोदान दिरुं एबा मो फागा मोसौनो बावो आरो जोङो । ओ बि बेखिनिद औ बे बिनि उनावहाय बे मोसौनि जा सान फालिनाय बे बिदिनो थाङो आरो बेनि उनावहाय जा मानसि बैसागु जा थारिख औ बे खालि जोङो जा फुङावहाय सिखारो बिदिनो बै एक थारिख हिखालिहाय जोङो बायदिसिना गोखा-गोखै एकस' एकथा बिद खांथिंनानै जायो आरो नोंथां जेरै- दिंखिया, खुंखा बिलाइ औ हेलांसि बिदिनो बायदि-बायदि रोखोमनि एकस' एकथा खांथिंना जायो आरो बेखौ खोनानो मोनदों जे गोदोनि आबै-आबौआव बुंलांदों जे बेखौ जों जानो हायोब्ला जोंनि देहानिफ्राय देहानिफ्राय जोङो गासैबो बेमार आजारनिफ्राय जोङो बारग'ना मोनो होननानै ओ बेनि थाखायनो जों जानाय जायो आरो ओब बा सोरा-सोरहाबा ओरैनो जा सोरहाबा बेदरजों जायो। सोरहाबा ओरैनो गोसाबो जायो आरो बे गावबा गावनि गोसोसो आरो नोंथां आरो औ बेनि उनावहाय जोङो। औ मोसानो थाखाय जोङो थियारि जायो जेरै- ओ न'नि थानसालियाव जोङो बिदिनो खालार गायो एबा थगि होयो आरो गेदेरफोरनावहाय जोङो बोर लायो आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर साबस्रियो। बिदिनो आरो बेनि उनावहाय जों गामिनि जा मन्दिर एबा ओ गखायनि थानसालि बेयाव जोङो थांनानै बेयावबो जोङो आलारि बाथ बाथि लागाय हैयै आरो आफा ईसोरनाव जाहाथे जोंनि बेरा मफोरा मोजां मोजाङैनो बारग'थों होनना जों बोर बियो आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ बेलेग गामिनि जा रायजो राजा सुबुं गिदोर गोलाव बिसोरनावबो जों बोर लायो आरो बिसोर बेनि उनावहाय जोङो मोसानो थाखाय थियारि जायो आरो बेयाव ओ जेरै जोङो बायदिसिना जेनेबा जोंनि बर' हारिनि सिनायजाथाव जोंनि गामि गाननाय-जोमनाय जेरै बर' आइजोफोरना गोमो दखना बिदन आर'ननाइ गोजा फास्रा आरो ब्लाउस गोजा बिदि गानो आरो ओ-आइजोफोरा आरो हौवासाफोरा जाबाय जा गामि सा एबा ओ आर'नाइ आर'ना फालि आरो गिन्दि गस्ला दाथ' आथिखालनि जुगाव जे ओ गस्ला आर'नाइनि गस्लाबो ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां? ओ बिनि ओ बेनिखायनो जों जोङो बेफोरखौबो गानो आरो गामसा आर'नाइनि गामसा बेफोरदिबो ओंखारबायना बेनिखायनो बेफोरखौबो गानना मोसायो। बेनि उनावहाय जा जोंनि बर' हारिनि सिनायजा थाव दामग्रा आगजु बेफोरखौबो लाना मोसायो आरो जोङो जेरै ओ खाम-जथा, सिफुं, सेरजा, गंगोना हारमुनिया आरो जा औवाजों बानायना मोननाय थरखा बेफोरखौ लानानै जोङो मो मोसायो आरो नोंथां औ आरो बिदिनो जोङो गोदो जोङो जा खुगा मेथाइ खननानैनो मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव बिदि नंला जे सोरहाबा बक्स बिदिनो केसे लानानै मोसानायखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो नोंथां। औ दानि जुगावथ' जा गेवलां मेल बिदि जा जोंङो बेखौ फांसन होनाबो मिथियो आरो बिदिहाय दानिया फ्राय औ बेफोरखौ नुनो मोनसै आरो' बेफोरखौ दा बांसिन सब गामियावनो बेफोर फांसनखौ फालिनाय बा बानायनाय नुनो मोनो। आरो बेयाव जेरै बायदिसिना खेला दुला होयो आरो जेरै खारनाय बारनायानो जा ओ बिदि नो दिरुं बायदि लाना बायदि बायदि बायदि खेला होयो आरो बेयाव गासैबो गामिनि गामिनि जा गथ गथ' गथायाइ जा बा आइजोफोर जा बिसोरबो बेयाव बाहागो लाफानानै गेलेयो आरो बिदिनो आरो आरो बिनि उनावहाय मोनायाव औ मोनायावहाय बिदिनो जोङो जा मेथाइ खनगिरि एबा मोसागिरि बिदि लिङो आरो लिंनानै जोङो बिदिनो बेयाव मोसायो बिदिनो मोसायो रंजायो बा मेथाइ खनो बेयाव आइजोफोराबो जेरै मोस मोसानो अब्ला जोङो बिदिनो बैसागु खेराइ मोसानोबा बिदिनो बर'नि सिनायजाथाव जेरै दख'ना फालि बिदिनो हौवासाफोरा गामसा बिदिनो गाननानै मोसायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन मेथाइआव मोसानो गोसोब्ला जोङो बायदिसिना गावनि फसायनाय बायदि जि जोम गाननानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा नोंथांनि ओनसोलावबो हाय बैसागुखौ माबैसाहाय फालियो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जोंनि गामि ओनसोलावबो बेबायदिनो जोंहा बैसागोनि एसे खालारनि आगोल आगोल जोंहा मोसौ बैसागो दङ बे मोसौ बैसागुआव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो मोसौ मोसाफोरखौ माने बेबायदि दैमा फुखै एबा लाना फुख्रि दंग'फोराव हलांनानै माने बिसोरखौ जों थुखैनाय जायो बायदि नोंथाङा जि खगा मेथाइनि बाथ्रा बुंलांबाय जेरैहाय खुगा मेथाइआ जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बोसोर एरलांबाय था। बिमा गायदै बायदि दाजा बिफा बायदि गं मना मिेनि जा बेबायदि मेथाइजों माने मोसौ एबा बोरमाफोरखौ थुखैनाय जायो आरो नडा होनबा नोंथां दा बेबायदिनो थुखैखांनायनि उनाव जों माने मोसौफोरखौ नोंथाङा जि गथ गंथाम गन दाननानै माने हांगार एबा गोसोम गोसोम फो होनानै होयो होननानै बुंनाय बुंबाय जेनेबा आगोलावहाय
औ औ
जों बिदि होननानै बिनि फोरमायथायखौ जों बिदि होननानै मिथियो जे गोदो गोदायनि माने मोसौ एबा बोरमा मे बिगोमाफोरा मोसौ मोसाफोरखौ माने अरनबारियाव माने होनानै हरोमोन न आरो मोसौ बोरमा बायदिसिना बायसिनाफोरखौ अरनबारियाव होनानै हरोब्लाथ बै अरनबारियाव माने मोसा सिंहफोरा माने जोंनि मोसौ बोरमाफोरखौ माने जायोमोन जायोमोनबा जोङो बै मोसा सिंहफोरा जाहाथे जोंनि मोसौ बोरमाफोरखौ गियो बागदावनानै खारो बे लेखायैनो बे थांख माने मोसौ बोरमाफोरनो जोङो गोसोम गोसोम फाख्रा सिख्रायै माने बेबायदि गोसोम गोसोम हुना होनाय जायो
औ औ
औ दा दा बेबायदिनो बुंबाय नोंथाङा बैसागोनि जिथु से खालार खालि से खालार खालि जोंनि धोरोम हिसाबै गासैबो मान खालाराव जों आलारि बाथि सावो मानो होनना बुङोब्ला आसाम आाङैनो बैसागोननि एसे खालारखौ जों गोदान बोसोर होननानै बुो नङा होनोमबा नोंथां जोंनि आसाम नाङैनो बे बैसागोनि से खालारखौ गोदान बोसोर होननानै फालियो बेनिखायनो बे गोदान बोसोराव गाैबो जोंनि बर' हारिनि गासैबो सुबुंफोरानो माने गावबा गावनि माने थानसालियाव माय आलारि बाथि सावनानै जों आर'ज गाबनायखौ नुनो मोनो मोनो बेनि लेखायनो जोङो बे खासा खालार खालि माने गेदेरफोरखौ खुलुमनाय मा होनाय उन्दैफोरखौ अननाय आरो बोर सारस्रिनाय बायदिसिना माने जोंनि बे सानसेयाबो माने जोंनि रंजा खुसिनि गेजेरजोंनो बे दिनाबो माने बाबेन लाङो आरो नै खालारनिफ्राय स्नि खालारसिम जि नोंथाङा बुंबाय खाम जथा ज सेरजा सिफुं लानानै जों गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो खौसे जानानै म बैसागो मागिनाय जायो आरो बे मोसा बैसागो बागिनाया जोंनि मोनसे बैसागो फोरबोल' नङा बे मोनसे जोंनि गोरोबलायनायनि मोनसे फोरबो होननानै बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला गामि गफायाव जुदि सोरबाफोर रागा जोंलायनाय नासयलायनाय खुद्रिलायनाय बोराब लायनाय रायखुमा लायनाय न्लायनाय बैफोरबायदि जुदि गामियावथ' थाखायो नङा होमबा नोंथां
औ औ थायो नथां
जों गासिबो गासिबो खौसे जानानै जुदि बे बैसागो फोरबोआव मोसालायोबा जों गोरोबलायोबा अनलाय लायोबा माने लोगो मोनजलायायोबा जों माने बैफोर जोंनि गोसोनि गाज्रि साननाय हनाय बा बोराबलायनाय नाजज्ललायनाय अनजायनाय बेफोरखौ बावगारनानै जों अनलाय मोजां‌ मनलायनानै संसार जालायनो हायो दानिायनो बेनिखायनो बुंदों बैसागो बोथोरा जोंनि रंजानायनिल' मोनसे मोनसे फोरबो नङा बेयो जोंनि गोसो गोरोबलायनायनिबो आरो अनलायना थानायनिबो मोनसे फोरबो दा आल नोंथांङा नोंथाङा बावैसो सिाङां बुंलांबावबाय आरो जेरैहाय दिनैनि आथिखालनि समफोराव बा आथिखालनि दिनाव दिनै जिखुनथ सथ लायालासिनो माने बायदिसिना इलेक्ट्रनिक्स आ आगजु जेरैहाय दे देब कुफार दिजे बायदिसिना लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बुंनो थाङोब्ला बेफोरो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोरैनो खहा गोनां होननानै जों बुंनो नांगोन नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो नंगौ
सानाव जुदि दिनैनि सानाव जुदि जोंनि बेबायदि हारिनि हारिमु जुदि हारिनि हारिमुखौ जोङो दिन्थियाब्ला आरो जोंनि हारिनि हारिमुनि नै दामग्रा देग्रा आगजु जेरैहाय खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ जोङो बैसागुनि जोहैबो गुबुन हारि नि सिाव दिन्थिनो हायो बेखायनो बे बेफोर जुदि दामजुखौ बाहायालासेनो जुदि दिनैनि दिनाव जोङो माने जुदि बेबायदि इलेक्ट्रनिक्स आयजु देक अभार तेप बायदिसिनाखौ जों मोसायोब्ला हय' जोंनिारिनिारिमुव सानसे समाव गोमालांनो हगोन नङा होनबाोंथां
औ नंगौ नोंदां
माव बेखायनो बेखायनो माने बेफोरबायदि देग बैसागो बोथोराव बेफोरबायदि देग गुफार बे बायदिसिना लानानै मोसानाया जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद खहा गोनां होनना जों बुंनांगोन आरो
औ नंगौ
बेखायनो जोङो गासैबो जों माने बर' हारि हिसाबै जों बुजिनांगोन गावबा गावनो बुजिलानानै आरो गुबुनखौ जुदि बेबायदि जुदि जोंनि दामग्रा आगजु खौ लाया लालासिनो जुदि मोसानाय नुयोब्ला जों बिथांमोनखौ एसे बुजायनांगोन एसे बुंनांगोन बिथांमोननिसिम सिगाङाव जे बिथांमोना जाहाथे बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थायो एबा जोंनि बर' हारिनि